हेलौ नोंथां
ओं
औ नोंथाङा समावनो हागोन ना आंनो दसे
औ हागोन हागोन हागोन
औ नोंथां नोंथांजों दसे मोनसे आयदा जेनाखि बेरायनाय बा दावबायनाय बिनि सायाव आं नोंथांजों ओ सावरायनो एसे कल खालामनाय जादों बिदिब्ला नोंथां ओ औ नोंथां नोंथाङानो जागायजेनदों नामा नों
आंनो जागायजेनसै अब्लाना नोंथां जोंनि दावबायनायनि सोमोन्दै
औ
दावबायनाय दावबायनाय होनोबाथ' जों बयबो मिथिखागौ नोंथां
नंगौ नोंथां।
गोजानाव दावबायहैनाय खाथियाव दावबायहैनाय गावनि ओनसोलाव दावबायनाय दावबायनायानो जोंनि मा सु बुंनि जिउआव थांना थानायनि गोजोननाय
नोंगौ नोंथांमोन सैथो
गोजान गोजान दावबायबाबो खाथि खाथि दावबायबाबो मोजां जायगा समायना रमायना मिथिंगायारिखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोआ रंजाखङो नंगौना नोंथां दा थिग बेबायदिनो होनोसै आं ओ सापस जोंनि बड'लेण्ड
औ नोंथां‌।
जोंनि जायगायावनो दङदि समायना रमायना जायगा दावबायग्रा बे जायगायाव बयबो सुबुंफोरा फैयोदि बयबो गोजोननाय लाफैयो बियो जादों ओ सरलपारा होननाय जायगा दङ। बियो भुटान बरडार भुटानजों भुटान हादरजों नांजाबनाय दा बेवहाय गोबां मानसिफ्रानो फैयो बेरायफैयो पिकनिक जाफैयो दुगै फैयो आरो बिनि सानजाहा दङ भुटान हाजो आरो स्राय स्राय बोहैबोनाय दै गुसु जोबोद मोजां मिथिंगा गोग्गो जायगा बेफोरखौ जों समायना नुयो आरो गोसोआ रंजाखङो दा बे जायगायाव गोबां गोबां सुबुंफोरा फैनानै नायफैयो आरो गोजोननाय ला फैयो बेजों लोगोसे दंबावोदि जोंहा ओरै ओ बिनि साखाथियावनो थानाय सिखोना जाहार हाग्रामा बे हा ग्रायाव जोङो नुफेरै जोंनि बेसेन गोसा जिब जुनारफोरखौ नुनो मोननाय जायो जेरै सना थि मोख्रा, मै, मैदेर बायदि जिब जुनारखौ जों नुनो मोननाय जायो। दा बेफोरनो मा बेफोरखौ नुयोब्ला जोङो दावबायोब्ला जोंनि गोसोआ एसे ब्लाबो मोजां मोनोबा गोजोनो नोंथां दा दावबायानाय होनबाथ' मिथि खागौ जोङो मानि थाखाय दावबायो जोङो जायगा नायनो गावनि गोसोखौ गोजोन होनो जेब्ला नोङो ओ दरसि दरसि मोनोब्ला नोङो गोसोखौ बरिं जायो अब्ला जोङो जायगायाव बे मोजां जायगायाव बे बेरायहैनानै गावनि गोसोखौ ओ थाजिम बा नोङो गोजोननाय लायो बिनि थाखाय जोङो दावबायो।दा जोङो दावबायोब्ला गोसो मानसिनि सुबुंनि गोसोआ गोजोन थायोब्ला जिउआबो गोलाव जायो होननाय
नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङाबो मिथिखागौ दावबायनायनि सोमोन्दै आरो बिनि अनगायैबो दङ' जोंनि ओ बड'लेण्ड बा बिटिआर हालामनि सिङावनो थानाय समायना रमायना जायगा जेरै ओ बावखुंग्रि हाजो। बावखुंग्रि हाजोआवबो जोङो दावबायहैयो गोबां गोबां जायगानि फैनानै आरो दंबावो बिनि साखाथियावनो दङ बावखुंग्रि हाजोनि खोला आरो सानजा खनायाव दङ जोंहा देहेर बिल बिलो होननाय। आरो बिनि नांजाबनाय खोलाया सिमनायाव दङ जोंहा दिफ्लाय बिलो होननाय। बेयावबो थारैनो जोबोद समायना जायगा गोबां गोबां सुबुंफोरा बेयाव फैनानै दावबायफैयो आरो दङ' जोंना देरबिलाव ओरै नाव दै गेजेराव नाव दङ' बे नावआव गाखोनानै गुसु बार जायो आरो गोबां जायगा गामिनि सुबुंफोरा फैनानै मोजां मोजां जोंनि जायगाखौ बाख्नायलाङो, जों गोग्गानाय दङ' जोंनि जायगायावबोदि गोबां समायना रमायना जायगाफोर दङ'। आरो जोङो बेफोरनि दारै जोङो बुहुमनाङैनो मिथिजागोन बा मिथिजानाय जों बिनि थाखाय जों गावखौनो गाव गोग्गाना लानांगोन दि दि थारैनो जोंनि जायगायाव समायना रमायना जायगा जा दङ बेफोरखौ जोङो ओ गुबुन हादरनिफ्राय दावबायफैनो थाखाय जोङो
औ नोंथां।
लाखिनो हानांगोन बिसोरो जुदि जों साखोन सिखोनै लाखिनो हाबासो जोंनि जायगाखौ समायना रमायना होननानै बाखनायलांगोन आरो बिनिफ्राय गोबां मानसि फ्रा नों मिथिना मोनगोन दि बेखौ साबसिना थुलुंगासिन जाबावगोन जोंनि जायगायाव समायना रमायना होननानै गोबां मानसि फ्रानो बेरायफैनो माने ओ बेखौहाय खाबु लागोन आरोखि नोंथां। दा बेफोरखौ जों मावलांनांगौआ जोंनि बिबान आरो बेफोरनि अनगायैबो दङ' जोंहा गोबां ओरै माहारियारि ओ पार्क जेर'खम जोङो नेसनेल पार्क आरो जोंनियावनो दङ दा बि टि सि आर हालामाव दङ ओरै दाखालिसो जाना थांनाय रायमना नेसनेल पार्क। बेफोर थारैनो जोंनि थाखाय मोनफा मोना बाख्नायजाथाव नोंथां। बेफोर दावबायारि फोरनि थाखाय गोबां थुलुंगा होदों आरो गोबां मोजां खामानि जादों नोंथां। दा नोंथां नोंथाङा मा बुङो? थारैनो जोंनि दावबायनायनि सायावहाय आरो नोंथांनाव आं सोंनि नोंथाङा मा मा जायगा दावबायखो नोंथाङा एसेब्लाबो फोरमायदो आरो दावबायोब्ला बेरायोब्ला मानसिनि गोसोआ माबायदि मोनो बेफोरखौ नोंथाङा एसे बुंनानै होदो दे नोंथां।
औ नोंथां जागोन। ओ नंगौ नोंथां सैथो। दावबायनाया जोंनि जायनाखि ओ जिउनि मोनसे जोबोद मो-मोजां माबा जायो बियो मोनसे मेमरिस जाना थायो दावबायनाया। जोंनि माबायाव गोसो सिङाव नङा होमबा नोंथां। दा जोङो दावबायनाथ' जोंहा गोबां बेखौ जोङो जेनाखि इडुकेसन माबायावबो लांनो हायो नङा होमा नोंथां? मानो होनब्ला जोङो दावबायनानै गोजान गोजान जाव जायगा दावबायनानै जोङो गोबां गियान मोननो हायो। मोनथिफोरै नुफेरै जेनाखि बिफां लाइफां जिब जुनार दावसिन दावला सुबुं माहारिफोरखौ जों नुनो मोनो नङाोमा नोंथां? औ दा बे नोंथां नोंथां सोंनाय बायदिनो आङो बेरायबाय गोबाङानो जेरैबायदि जोंनि सा सानजा भारताव थानाय जेरै सिक्किम अरुणाचल प्रदेश आरो मेघालया लोगोसेनो जोंहा ओ वेसबेंगल लोगोसेनो जोंहा आ साम ओनसोलनिनो जेनाखि माखासे दाब दाब बेरायग्रा जायगाफोर लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा आरो माहारियारि जेने- खि पार्कफोर बेफोरावबो आं बेरायबाय बेनिनो आङो मोनसे ओ फोरमायनि नोंथांनो ओ आङो थांदों नोंथां। अरुणाचल प्रदेशाव थांनायाव आं माने जोबोद गोजोन्नाय मोनदों। बेयाव माने आं गोबां मानि नुफेरि बिफां लाइफां जिब जुनार दाउसिन दाउलाफोरखौ आं नुनो मोनबोदों। जायखौ जोंनि ओनसोलफोराव नुनो मोननाय जाया। दा आङो आह बेयाव थांनानै आरो गोबां जायनाखि अरुनााचल हादरसानि जेनोखि आ थागिबि सुबुंफोर बिथांमोननि ओ जेनाखि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दानाय लुनाय बिथांमोननि दामनाय देनाय मोसानाय जेनाखि माने हारिमु ओ बेफोरखौ आं मोजाङैनो मिथिबोदों आरो बिथांमोना मा जायो? मा गानो आरो बिथांमोना गावसिनि जेनाखि हारिमु गावसिनि माबानि हारिनि जे दामग्रा आगजु दं जोंहा जेरै बैसागु ओ रंजायोबा जोंहा जेरै खाम सेरजा सिफुं जथा दामना मोसायो थिग बिथांमोनाबो ओ गावसिनि जेनाखि आलादा माने दामग्रा देग्राफोर दंखायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
दा बेफोरखौनो जोङो बेरायबा बेफोरखौ मिथिनो मोनो नोंथां सोर बबे हारिया मा मा बाहायो? बिनि हारिमुवा मा- बायदि बेफोरखौ मिथिबोयो लोगोसेनो बै जेनाखि हादरसायाव बा बै ओनसोलाव मा मा जिराद- फोर दङ जिब जुनार दाउसिन दाउला एम्फौ एनला बिफां लाइफां बेफोरो बेखौ माने जों नुनो मोनबोयो आरो नोंथां माने बेयो मोनसे जोंनि गियान आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
दा जोङो दे माबायावहाय ओ अरुणाचलाव थाङोबा जोङो जायखौ जों जोंनि ओनोल- लाव नुनो मोना बरफ होनना जायखौ बुङो नङा होमबा नोंथां? बेफोरखौबो जों नुनो ओन- बोयो आरो बिसोरनि जेनाखि ओ माबा जायगा आरो जोंनि जायगा फिसोनि जायगाया जोबोद मोजांसिन आरो माने ओ बिथांमोनाव थानो गुसु आराम मोनो थाजिम आ नाथाय जोंनियाव दा ओ गोलोम बोथोरनि समफोराव जोङो थानो हायि बायदि जानाङो नङा होमबा नों- थां दा बेनो फारागथिया माला नोंथां? दा जेरै जोङो जो आसामनि माखासे दाब दाब जायगाफोरावबो ओनसोलफोरावबो आं बेरायबाय जेरै काजिरङा नेच ओ माहारियारि पार्क नोंथां। जाय पार्कवा जाय गयग माबायावहाय पार्कआवहाय ओ जोंनि भारत हादरनि गासैबो जायगायावनो मोननो थाङै थसेल' गं थानाय बा थ थसेल' गंआरि गान्दाखौ जों नुनो मोननाय जायो नङा ओमबा नोंथां? औ जायखौ जों भारत हादरनि ओ गासैबो हादोरसा- फोराव जों नुनो मोना । बेबायदिनो मुंदांखा आरो बियो थसे गंआरि गान्दा होननानै दा जोङो बेफोराव गोबां मानि गोबांनाखि ओ माबा नुयो जिब जुनारफोर नुयो जायखौ जोंनि गामि जोंनि गामि ओनसोलफोराव बा जोंनि ओनसोलाव नुनो मोना । बिदिनो जेरै नोंथाङा मुंख'लांनाय बायदि रायमना नेसनेल पार्क देर बिल, दिफ्लाय बिल आरो जेरै बावखुंग्रि ओ सिखोना जोहोलाव माहारियारि पार्क बेफोरखौ नुनो मोन्दों जेरै नोंथाङा मख'लांनाय बायदिनो ओ माहा ओ सिखना जोहोलाव माहारियारि फोर ओ बेयाव जोङो गोबां जिब जुनारफोर नुनो मोनो ।
नंगौ नोंथां ।
ओ बेयाव सिखिरिफोर गोबां गाबनि नुनो मोनो गोबां जातनि जेरै गोमो, गोथां गोजा, गुफुर बिदिनो गोसोम माने गोबां गाबनि जेनाखि सिखिरिफोर दं बे माबायावहाय ओ सिखना जोहोलाव माना ओ माहारियारि फारख आव आरो बेयाव जों दावबायनो थाङोबा जों सरलपारा थांनोबा बेजों जोङो गेजेरजोंनो थानांगौ जाना फैयो नङा होनबा ।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेयाव जोङो जोंनि गोसोफोरखौ बिसोरो गोजोनसिन होयो आरो नोंथाङा सिखिरिफोरा बै लामाफोराव जमा ज'मा बिरथुम बिरथुम बाथुम बाथुम थानाया नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो गोबां ओ बेरायनो थांग्रा बा दावबायनो थांग्रा सुबुंफोरा नुनानै फट'स बा भिडिअ खालामो आरो गोजोननाय लायो लोगोसेनो जोंहा गोबां ओं माबाफोरखौ नुनो मोनो जेरै मैदेर ओ मै बायदिसिना बिदिनो माने जिबौ बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां जिब जुनारफोरखौ गोबां दा नोंथां ओ जोंहाथ' समाबो जाबायानो ना होङा होनबा नोंथां
औ नोंगौ
औ नोंथाङा गोबां नोंनि जेनाखि नोंनि एक्सपिरियेन्स मोननायखौ बेरायनानै बेफोरखौ फोरमायबाय आरो बेफोर ओनसोलफ्राव माबायदि मा मा जिब जुनार बिफां लाइफां नैबेखौ फोरमायबाय दा नोंथांनिसिम जोबोद रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो ।
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम आरो नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय जे आं माखासे खोथा मिथिनो मोनबाय ।
औ नोंथां औ । बिदिब्ला गोजोननाय थोंसै नोंथां ।
औ गोजोनबाय दे नोंथां गोजोनबाय ।